हेल' नोंथां अ नोंथांङा मा खालामना दा
औ नोंथां आं दा एसे ज' औ एसे ज'नानै आं दा ओ साहा लोंबाय दं आरोना नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनियाव आंङो फंसे बाथ्रा सोंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां,
नोंथांङा आसामनि अखानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा?
औ हागोन नोंथां। अखा होनना बुंङोबाथ' जोंनो ओ जिथुनिखि अखा बे अखाया जोबोद गोनांथिआ दा नोंथां जोंनि जिउआव औ मानो होनना बुंङोब्ला जोंनिया जा ओ अखा होनना बुंङोबाथ' जोंङो जोंनि आ सामाव ओ अखा हानाय बोथोरबो दंखायो जेनेबा अखाया माला-माला हायो, एसे फोरमायना होनसै नोंथांनो आंङो ओ आसामाव जोंनिया जेट, आसार, सावन आरो भाद्र' अखाफोर-फोराव बा ओ भाद्र दानाफोराव जोंनिया अखा हानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो बे बोथोरा माने जोंनिया गोलोम बोथोर मोनो आरो थां गोलोम बोथोर सफैयो जोंना माने गोलोम बोथोराव ओ अखा हायो। ओ जोंनिया माने बे गोलोम बोथोराव माने अखायाबो जोबोद हायो आरोना नोंथां, बेनि थाखायनो बे अखाफोर दानब्रैखौ अखानि दिन होननानै बुंङो आरोना नोंथां। जिहुथु बे जिहेतु बे दानब्रैयाव माने अखा हायो बेनिखायनो जों माने बेखौ माने अखाफोर ओ ओ अखानि दिन होनना बुंङो आरो। बेनिफ्राय जिथुनि खि दानब्रै बेरे बे दानब्रैखौ जेब्लाबो जोमैया अख्रांखौ साग्लोबनानै थायो आरो नोथां जिथुनाखि अखा हाबोला मानेथ' जोंनिया जोमैया ओ साग्लोबखाना थायो नालाय बेनिखायनो बे दानब्रैखौ माने ओह अख्रांआनो माने साग्लुजोबनानै जोमैया साग्लोब जोबना थायो आरो। थिग बेबादिनो जोंनिया माने इयाव माने इबे मोनब्रै जानाव माने बारहुंखायाबो जोबोद सान्थ्र'हायै यै फायो बा जोंनि न'फोरखौ ओ बुखारलांनानै खहा खालामबोयो आरो ना माने जोंनि मानसि हारिखौ औ नोंथां। औ ओ थिग बेबादिनो ओ जोंनिया जा अखा हायोब्लाथ' जोंनिया दैमा दैसा हाखर बिलो बायदिया माने ओ लोम लांजोबो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबदियैनो जों नुनो मोनो ओ जा जोंनि आस सामावथ' माइनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेनिखायनो जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो अखानि गोनांथि जायो। ओ बेनिखायनो बे दान बे मोनब्रै दानावनो माने बे गोलोम बोथोरावनो माने जोंनिया ओ माइनि आबादखौ जों मावनाय जायो आरोना नोंथां। जिहेथु जोंनिया माइ नि आबादाव जोङो अखानि गोनांथि जायो।आरो ब्रै मोनब्रै दानाव माने अखा हायो। अब्ला जोङो बै मोनब्रै दानावनो माने ओ जिथुनिखि ए ओ जा मा बुंगोन बेखौ माइ गायनाय जायो आरो ना। माइनि आबाद मावनाय
औ नंगौ नोंथां।
ओ थिग बेबादिनो जाय मायथायाव अखा हाया ओ माने जाय दानाव माने अखा हाया बा जाय बोसोराव माने अखा हाया ओ बे मायथाइयाव मान ने ओंखामनि आंखालखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।माने माइरं साइरंनि माइरंनि माने आंखालखौ जों नुनो मोनो। जिहेथु माइनि आबाद मावाब्ला जोङो माइरंखौ मोननो थाङा आरोना नोंथां। ओ थिग बेबादिनो ओ जोंनिया दैबानाजों ओ फुलुं बोहैबोयो। आरो बे फुलुङा माइ फाथो बेसर बायदि बायलानो हासार जायो हासार होयो आरोना नोंथां। जेब्लानोखि अखाया बांद्राय हागोन ओ बा दै लोमगोन। अब्ला माने जोंनो दैमानि गेजेरजों बा दैनि गेजेरजों माने जोंनि जिथुनिखि फोथारफोराव जेब्ला दै लोमो अब्ला माने बेवहाय माने हासारफोरखौ जोंनो होफायो आरोना नोंथां। ओ दैबानानि गेजेरजों हासारफोरा माने हायाव ओ सिथाबना थालाङो। अब्ला माने बेवहाय माने माइनि आबाद बा जिखुनु नोम मैगं थाइगंनि आबादफोरा माने बांसिनै मोजां जानायखो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ जेरैहाय जोंनिया थ' ओ माइनि आबाद मावनायनि उनाव औ जा ओ बेसर, फाथो बायदिखौ जोङो ओ गायनाय खौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथा। आबाद मावनायखो जों नुनो मोनो बिदिनो औ। ओ बे अखाजोंनो बिफां लाइफां मा लाइफाङाबो थांफिनो थांफिनो मा ओ जोंनो जिहेथु ओ बिफां लाइफांनि गोनांथि जायो। बा जोंनो अखा थाब्लासो जोंनिया बिफां लाइफांफोरा देरो आरो ना नोंथां बा थाङो। औ जोंनो थ' दैनि जोबोद गोनांथि ए अखानि दै बा जों जुदि दै गैयाब्ला जोंनि जिउआबो थांनानै थानो हाया आरोना नोंथां। बेनिखायनो जोंनो दैनि जोबोद गोनांथि जायो। ए आरो।
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जा बिफां लाइफांफोराबो अ अखा हाबोला माने गोदान जिउ मोनखाङो आरो ना नोंथां। ओ जिथु खि जोंनिया दा ओइ बैसागु दानाव बैसागु दानावबो जोंनिया थ' अख अखा हानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। बे बैसागु दाना माने अख खा हाबोबला माने जोंनिया जिथुनिखि ओ बिफां लाइफांफोरा गावनि गोस गोजाम बिलाइफोरखौ गारनानै गोदान बिलाइ खिलिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा? औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ औ ओ जोङो बेबायदि गोदान बिलाइ खिलिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोंनिया अखायाबो गोबां होयोबो आरो जोंनिफ्राय खहा खालायोबो आरो नोंथां। दा जोङो खहा खालामनायनि बेलायाव होननो बुङोब्लाथाय जों बुंनो हायो बा बुंनो हायोदि अखा हायोब्ला दैयाव फै दैया माने फैलाव जायो आरो लामाफोरखौ हाब्रु खालामो आरो ना नोंथां जेरावनोख खि पाका लामा गैया बा जिथुनिख हानि लामा। फ्राव माने गारि मथर थांनो हाया हाब्रु बा ग्लेब ग्लेब थांनो हाया फिसिला खालामामजोबबो आरोनोंथ बाना जानानै अखा हा माने ओ जायगाफोराबो लेखार जायो बा हाब्रु ग्लेब लेब जाजोबो आरो ना नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो बै अखाफोर दान्द्रिया जेनेबा जिथुनोखि जा अखा हानाय दान्द्रि बे दानद्रियाव माने मानसिनि थाखाय जेरै मोजां बिब्दिनो गाज्रिबो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंनिया बबाबा थांनो थाखाय जों अखा हाबोला माने थांनो हाया माबाफोर खामानि थाब्लाबो जों मावनो हाया आरो नोंथां जोबोद गोब्राब जायो न'नि खामानि मावनाय बा अबावबा गुबुन जायगाफोराव थांथिंनाया। गोब्राब जायो आरोना नोंथां औ ओ थिग बेबायादिनो आरोना जोंनिया बारहुंखा बारा जायोब्ला जोंनिया न' बांफोराबो गाज्रि जालांजोबोबा। ओ बायलांजोबो गामिनि लामाफोरखौबो गाज्रि खालायो आरो जेरावबो थांथावै बायदि जायो आरोना नोंथां ओ बिफां लाइफांनि इनिफ्राय बिलाइया सिरिनानै अखाजों ओ सेवो। आरो जायगाफोरखौ गाज्रि खालामो बा जोङोओ बेखौ सिबबाबो सिब सिस्र'नो हाया आरो नोंथां सिटार जोबना थायो थिग बेबायदिनो आरो नोंथां। जोंनो होयोबो आरो खहाबो खालामो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आं बुंनो सानो दा नोंथाङाबो आसामनि दै बानायनि बागै एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय नोंथां। आसामाव जे जेब्ला जेथोनिफ्राय भाद्र' अखाफोरसिम अखा हायो बे समाव अखानि दैजों दैमा दैसा हाखर हाला फैलाव जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
जेब्ला उसिफावो अ बेखौनो दैबाना बुंनाय जायो आरोना नोंथां। आसामा आसामनि हादरसानि साथिं हिमालय हाजोमा आरो हाजो गुदिनिफ्रायनो बे हादरसा फैलाव जाबोदों आरोना नोंथां।
औ
हिमालय हा हिमालयनिफ्राय दैमा दैसा फैलाव हादरनि गेजेरजोंनो बोहैबोदों आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
गेजेराव बुरलुंबोथोर दैमायानो गाहाय आरोना नोंथां बे दैमायावनो
औ
दैमानि दैयानो फैलाव जानानै आसाम हादरमा हा बोनो सानथ्र' हायै दैबाना जाहोयो आरोना नोंथां। ओ बाजि जिगुजौ बाजि मायथाइनि आगष्टआव आसामनि सा सानजा जायगायाव गिदिर बांग्रि मावदोंमोन आरोना नोंथां। बे बांग्रिंजोंनो बुलुं बुथुर आरो दैमा दैसानि हाखौ खुरखानानै गोजौ खालामनानै गालाङो आरो बेनि थाखायनो सिगां
औ औ नंगौ।
गाव जानानै उसिफावो आरोना नोंथां आरो दैबाना जायो। होना नोंथां बेनि अनगायैबो बाग्रिंजों हिमालय हाज जोनि दंफां लाइफां सा जानानैसो आरो दैआबो बोहैयो नो लामा मोननायसै आरोना नोंथां बेफोरबादिनो थाखायनो आसामाव थांनाय जिद'निफ्राय जिस्नि मायथायाइसिम गेजेराव बांसिन दैबाना जादों आरो ना नोंथां? आरो सानथ्र' हायै खहा जादों आरोना नोंथां ओ आसामाव खहा जानायनि बागै आं एसे बुंलांसै आरोना नोंथां आथिखालाव दैबानाया आसामाव न' बा
औ औ
ओ डिब्रुगर पलासि थिबारि बायदि जायगाफोराव दै ओ फाखनाव फबजादों आरोना नोंथां? जायनि जाहोनाव बेबादिनो बेबादिनि थाखाय थायोब्ला बावैसो ओ बावैनो गुबुन गुबुनफोराव फोराव बो दैजों फबजाबो दों आरोना नोंथां खालि बेल' नङा बे दै बानाया गारि खारग्रा मथर गार ओ खाग्रानि दालां आरो लामाफोरखौ सिफायो आरोना नोंथां? दैबानानि जाहोनाव आसामनि गोबां लामाफोरा गाज्रि जादों आरो खहाजालादों आरो ना नोंथां दैनि दाहाराव खुरखालांदों लामाफोरा आरो मानसिफोरा हान्था हान्थिनो लामा गोमायो आरोना नोंथां जोबोद उसुबिदा जायो माइ फेटाराबो फ फबनानै गालांजायो आरोना नोंथां? आसामनि आसामाव गोबां माइ आबाद मावनाय जायो बे दै बानायनि जाहोनाव गाज्रि नोंथां गोबां ओ गुवाहाटि बायदि नोगोरावबो बुलुं बुथोर दैमानि नो लोमसावनायाव गुवाहाटि नोगोरमायाबो ओ दैबानाजों लोमसावजोबो आरोना नोंथां?
औ
बेे दैै बानानि जाहोनाव गोबां फरायसा फरायसुलिफोरानो फरायसालियाव थांनायफोरावबो उसुबिदा गोबां जांगौ जायो आरोना नोंथां? ओ थांलाय फैलाय जोंनि जाहोनाव आसामाव गोबां ओ जेंना सोमजियो दैबाना
औ नंगौ थारैनो सैथो। औ
नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय आंजों दसे रायज्लायनायनि थाखाय।
नोंथाङा जा फोरमायलांबाय बेफोर गाससिबोसै दोखोथाजोब आरो गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जा आंखौ फ्रि समाव एसे फल हरनानै बा रायज्लायनो होनना साननानै जा फन हरबाय आरो एसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्नाय थाबाय नोंथां गोजोनथों आसा खालामो नोंथाङा उनफोरावबो जेन ओ उनफ्रावबो जे नोंथाङा जा बिदिनो रायज्लगोन होननानै गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों नोंथां।